अ ओनथां
औ।
नोंसिनिथिं दा बारहावाफोरा बोरै जाना दं?
जोंनिथिंथ' मा बुंनो दा बोथोरा नै बिराद गर'म।
गर'मना?
गर'म।
होमबाबोथ' आबादफ्रा जेबो जायाखै दा?
आबादालाय दा जेबो जाथ'वाखै जाथ'नायालाय
मोजाङानो जादों दा?
मोजांङानो दा बेफोरबायदि साना दुंबाय थाबाथ' साननैसोनि उनाव दैया रानजोबगोन बायदि मोनदां
ओरैनोथ' दैबानाफोर जायाना?
गैथ'वा बर्थमान
गैथ'वा? ओमफ्राय गायखांबाय?
दंबावो नोंथां माखासे गायबाय गायनायालाय। दंबावो आरो माखासे
दिनैथ' आमथिसुवा गायनो मोना
गैया गाबोन फायसो जागोन नोंथां
नोंथाङा अबिनि मोनथाय?
आंथ' ओरै जोंनिया माबा गोलैयो अरुणाचल आसाम बरदार गेजेरावनो गोलैयो आरो दे
नोंथांमोनथिं जोंनाबो बाक्सायाव गोलैयो
सा नोंसिनि लाइ
सिखावनि दावराव जादों नामा?
जोंनिथिंथ' गैथ'वा गैनायालाय
अ जोंथिंथ' सिखावनि दावरावआ थानो हाया
आस्सा सिखावफोरालाय मानसि सिखाव ना थाखा फैसा सिखाव नोंथां?
सिखावफोरा मेरला दं नोंथां मानसिबो खावो अमा मोसौ
आतसा
दाख्लै अमा जोंना माब्रै गोमाबाय नोंथां
आतसा बिदि बाथ' बुहुद लस जागोन माथो
लस जाबाय
ओ मासेयाव बेसेसो गोलैगोन बायदिमोन?
हो
मासेया मासेया बेसेसो गिदिर गिदिरमोन?
मास-मासेयाव बिदिनो बाराबो नङा फन्द्र' किजिसो जानाय
आतसा
ओमफय जानाय लोंनाया जाबाय?
जाथ'वाखै नोंथां नै बानायगासिनो
नोंथांमोनथिं मालाबा अरुणाचल थिं ओरै आसाम बरदार गेजेराव बेरायहैनाय नायनांगोन र'
जागोन नोंथां फैबानो जागोन आंखौ खबर लाबानो जाबाय नों फैनाय समाव
ओमफाय नोंथांमोनथिंथ' अक्सिजेनफोरा मोजांआनो ना?
मोजां नोंथां सिनथा खालामनांआ जोंनिथिं बे अरुणाचल आसाम बरदार जायोना बिफां लाइफां दं दंखायो बिरादनो सिन्था खालाम नाङा
ओ ओ ओमफाय नोंथांमोनथिं दि खाथियाव फार्मफोर दंना गैया? अमा फाराम बयलार फारामफोर
दं बिराद दं सिन्था खालामनाङा जोंनिथिं
दङना?
दङो
नोंथाङालाय खालामाखै नामा?
गैथ'आ गैनायालाय आं सानदों साननायालाय आं बोरमानि फार्मफोर खालामनो सानदों आरो
जोंथिंबो इदिनो बिदिजोंसो जाखायो नालाय फार्म खुलिनानैसो
आदसा
ओमफ्राय नोंथांमोनथिं जौफोरनि जौफोर गामियाव फाननायफोर इदि होयो नामा फानहोयो नामा?
जोंनिथिंथ' गैया गैनायालाय जोंना ओरै अरुणाचल बरदार नालाय बेफोरावनो वाइनसप माने मोनखानाय जायो माने बिनिखायनो खालामा आरो
ओ
आमफाय न'फ्राव जाखांजोब्बाय
ओ जानायालाय जाथ'वाखै मोनबाय जानांसिगौल'
आटसा ओंख्रिफ्रालाय माथो संदोंनो
ओंख्रिया माबासो नोंथां दालिजों अमा बेदर
ओह गोथावानो माथो
नोंथांआ बेदर जागोन जाया
जायो जानायालाय संगासिनो जोंना अनलाजों मेवाय आमफाय अमा बेदरजों आलु भाजामोनलै नोंथां
ओ नोंथांआ खान्थाल हानदों नामा दहायफोर खान्थालफोर दंना गैया
खान्थालाथ' दङ दंनायालाय
दंना
जाबानो मोनजायो नोंथां जोंनिथिं खान्थाललाय आनारसलाय थाइजौलाय
अ मोजाङानो होनोमबाथ'
औ बोथोरफ्रा बोरै नोंसिनिथिं दंथ'यो नोंथां मोजाङैनो दं थ'यो
जोंथिंबो बोथोरा बिदिनो गरमलै
आदसा आमफाय अखाफोर
अखाफोर दाख्लै साननैसो हाबाया थादोंमोन दा गैथ'वा
आ माइफोर गायला जोबथारबाय नामा
माइफोर गायनाया जोबसिगोन औ
खै बिगासो गायो बायदि न'आव
जोंना ओरैनो माबाल' बायो सय भिगा नोंसांथिथ'
हो खोनायाखै नोंथां हेल' खोनाफैयासै नोंथां हेलौ खोनादोंना? हेलौ